हेलौ
हेलौ ओं हेलौ नोंथां खोनादों ना??
औ खोनादों।
फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावाहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिखौ आं बारा मोजां खोनायाखै।
औ‌ खोनादों ना नोंथां?
औ औ दा एसे खोनाबाय औ दा नोंथाङा आं दिनै नोंखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायदो होमबा।
औ दा आंङो नोंथांजों जेनेबा जोंहा ससियेल मेडिया बियो जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बे जोंनि देहा फोराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेखौ एसे रायजलायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
औ रायलाय जागोन नोंथां। एसे फोरमायबावोबा मोजां जादों नामा नोंथां औ।
होनोब्लाथ' ओ जोंङो ओ फेसबुक जेनेबा मोखां बिलाइ जोंङो वाटसएप बेबायदिनो इन्सटाग्राम बेफोरखौ जोंङो फोरमायो आरो। जेनेबा बियो मोनसे ओ वेबसाइट थामिहिनबा एप आरो बियो जेरावहाय जोंङो सुबुं फोरा जेनेबा गावनि सोलिबाय थानाय माखासे जाथायफोरखौ आपडेट खालामनो हायो। जेनेबा गुबुन मानसिफोरजों ओ फोरमायलायनो हायो। मिथिलायनो हायो औ जेनेबा बे मोन से ओ बनिबो थाखाय मोनसे खुला मोनसे प्ले फर्म आरो जेरावहाय जों गासैखौबो जों खोन्थालायनो हायो आरो बे बयजोंबो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि जिउआवहाय ओ मोजांबो आरो गाज ज्रिबो गोहोम खोख्लैदों आरो दा। जोंनि दा सोलिबाय थानाय समावहाय दा जोंहा ओ जोंनोथ' दायो जेनेबा ससियेल मिडिया नंङाब्लानो जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआनो सोलिला नंङा होनबा नोंथां?
औ
दा जोंङो जेनेबा मोजां जोंनि गोहोम खोख्लैनाय ससियेल मिडिया जोंनि जिउआवहाय होनो होनोब्ला जोंहा बियो माने जोंनि जायगानि गोबां मानसिफोरजों जोंखौ माने फोनांजाबो आरो।
जेनेब्ला बियो जोंखौ जायगायाव सोलिबाय थानाय मा मा जाथायफोर जादों बेफोरखौ जोंखौ ओ मिथिहोबाय थायो आरो जेनेबा जों गोजाननि गोजाननि बाथ थ्राफोरखोबो जों मिथिनो हायो खाथिनि खालानि बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हायो गोबां ओ ख खम समायावनो जोंखौ मिथिहोनो हायो आरो बे जों जोंखौ। बेयो आरो जोंनियाव सोलोंथाइनि फोरबो ओ माखासे आपडेट होयो जोंखौ अबवबा ओ माबाफोर जेनेबा साख्रिफोर ओंखारदों नामा प्राइभेट जबफोर ओंखारदों नामा बेफोरखौबो जों माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो। दा बिनि सायाव नोंथांङा एसे दाजाबदेरबावनो सानदों नामा?
औ
औ
जिउआवनो माने दा आथिखाल मबाइलाव माने ससियेल मिडियानि जिउ खोननाय बायदि नङा होनबा
औ
सिखारनायनिफ्रायनो माने हरसिम माने जोङो गासैबो खामानिफोरखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दि खा दा आथिखाल मुगायाव जों बांसिनै बेफोरखौ सोलिबाय थानाय जों नुनो मोनदों
औ - औ नंगौ नोंथां
नोंथांङा जाबायदि फोरमायदों दायो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोंङो जेरै मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरनि बाथ्राफोरखौबो जोङो न'आव थानानैनो मिथिजोब नो हायो
औ औ
आरो जेरै फरायनायनि बेलायावबो जोङो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा आरो बेबायदिनो ओ जेरै आनजादफोर जाबाबो गोबां रोखोमनि रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ आनजादफोर जानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
आरो बे आनजादफोरखौ माने ओ
लांदां
आनजादफोरखौ माने जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो आनजादफोर जायो बा जानायफोरखौ बा जों गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोनो जेरै आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माने मोनसे जायो गुबुन जायगायाव माने माबायदि मा जाबाय थादों जेरै दायोथ' गोबां रोखोमनि दै बाना जाबाय थादों बा बहाबा ओ बारहुंखाजों माबा जानाय बहाबा आरो गोबां रोखोमनि जाथायफोर जाबाय थानाय जों नुनो मोनो नङा होनबा आरो बेफोर जोंनि सोमोन्दै जोङो गासैनिबो सोमोन्दै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनोबो हायो आरो जाबाय थानाय जाथायफोरखौबो जोङो फोरमायनो हायो नाथाय बे उसुबिदाया गोदो गैयामोन गोदो माने बहाबा माबा मोनसे जाबाय थाबा जोङो मिथिनो मोनामोन
औ औ
माने बेवहाय जेनेबा थांनाय मानसिफोरा फैनानै खोन्था फैबासो जोङो बेफोरनि सोमोन्दै मि- थिनो मोनोमोन नाथाय दायो जोङो जानबुंनि गेजेरजोंनो माने गोबां बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो खोनानो मोनो नो माने आरो जेरैहाय ओ गोदोथ' जोङो बेबायदि जेरै गोबां रोखोमनि निउस चेनेल फोर दं बेफोरनिफ्रायो जोङो मिथिनो मोन माबा मोनसे जाबाथाय नाथाय टिभि फोराव नुयोमोन नाथाय दायो जानबुंनि जुग जानायनिफायनो गावबा गाव जेरैहाय नर्मेल मानसिफोरखौ जोङो जेरैहाय रादाब बिलाइ बायदि गोबां रोखोमनि कनटेन्टफोर बानायनानै माने बेबायदि रादाब बिलाइ बायदियै माने फोरमायनायफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो ना बेबायदि फोरमायनो हानाय सुबिदाखौ मोनदों होननानैनो बुंनांगोन
औ औ
आरो जेरैहाय गोदो सुबुं माने मानसिफोरदोबो रायलायनो रोङामोन बा लाजिनाय होननाय मोनसे दंमोन नाथाय आथिखालाव माने जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गावबा गावनि जेरै ओनसोलफोरनिनो लामायानो जा कारेन्टनि प्रब्लेमा जा दैनि प्रब्लेमानो जा जों गासैखौबो माने बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनो हायो। आरोना आरो फारसेथिं नायबा थाय जेरै गाज्रि होनबाथाय ससियेल मिडिया जानायनिफ्राय माने गावनि पार्सनेल जिउनि बाथ्राफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव फोरमायना लानाय जे बेफोरबायदिखो दायो आथिखालाव माने गोबांसिन नुगासिनो नंङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोर माने जोबोद गाज्रि आरो। आरो नोंथांङाबो एसे माबा फोरमायबावदो नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय गासिबो थारैनो जोङो ससियेल मिडियानि था खाय जोङो जेनेबा माबाफोर जाथाय जानायखौ जों गोबां खम समनि गेजेरावनो जों मिथिनो हायो आरो। जोङो जेब्ला बै समाव ससियेल मिडिया गैयामानो होमब्ला बै समावहाय जोङो ओ लाइजाम बा थांबा जोङो फनफोरजोंबो मिथियोमोन खिन्थु बेफोरो एसे ओ गोबां लासैयै मिथिनाय जायोमोन आरो। माने जेनेबा जाथाय जाखांनानै बिदिनो साननै गाहाम सानथाम गाहाम बेफोरनि उनावसो जोङो मिथिनायखौ मोनोमोन आरो जेनेबा जोङो लाइ जाम हरोब्लाथ' जोङो गोबां गोबाव समनि उनावसो मोनहैयो नालाय लाइ जामा जेनबा बेफोरावहाय माबाफोर जाथाय जादोंब्लाबो जाथाया जाखांलायनानै जोबखांलायनायनि उनावसो जोङो मिथिनो मोनोमोन। न आरो
औ औ नोंगौ।
मिडियाआव जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जादों जेरै जोङो गोबां मानसिफोरानो आथि खालाव ससियेल मिडियाआवहाय बायदिसिना कनटेन्ट बानायनानै मोजां मोजां कनटेन्ट बानायनानै बियो ओ माने सुबुंफोरखौ फोरोंथाइ होनो हादों आरो।
औ औ औ।
औ दिनि इडुकेसनेल कन्टेन्टफोर दंङ गोबां ओ साख्रि बाख्रिफोरनि खोन्थानानै होग्रा बिसोर दंङ आरो दा जोंङो मोजां ससियेल मिडियाथ' मोजां नाथाय बेखौ जों जुदि मोजाङै बाहायनो रोङाबा बे जोंखौ गो गोबां गाज्रि खहा खालामो आरो जेरै आजि आजिखालावहाय उन्दै उन्दै गथ'फोरानो आखाइयाव मबाइल लानानै बिब्दिनो इन्सटाग्रामफोर बाहायलाबाय थायो
गेलेनानै माने गावनि जिउखौबो गोमा लानाय जों बेबायदिबो नुनो
औ औ नुनो नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ माने बिसोरोथ' उन्दै समना बिसोरोथ' मा मोजां बाद माबायाव बाहायनो रोंथवाखै स' बिसोरो माने जानला मोनला बाहायनानै जेनेबा गाज्रि ओ लामाथिं थांनो हमदों आरो सोरबा सोरबा। दा बेफोर मोनसे ससियेल मिडियानि गाज्रि ओ गाज्रि ओ बाहागो आरो ससियेल मिडियानि मोनसे।
दा बेफोरखौ ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा एसे थाल लानांगौ जायो आरो गथ' गथायखौ बिनिखायनो ससियेल मे या बाहायनायावहाय बियो जोंनि ओ देहायावबो ओ गाज्रि एसे गोहोम खोख्लैनायखौ आं सा नो आरो मानोना ससियेल मिडियाखौ जोङो बाहायबाय थासिगोन जोङो बाहेरायावहाय बिदिनो गेलेनोफोर थांला एकस्रासाइस फोर खालामनो थांला जोंङो गेलेनाय बुंङोब्ला जों मबाइलावनो गेले नानै बिदिनो गेमफोर गेलेनानै जों बिदिनो सानसे सानसे थायो बेफोरो माने
औ औ नंगौ नोंथां। आरो बियो माने जोंहाव माने ससियेल मिडिया जोंहा माने बहुत एडिक्टिभ आरो माने बियो जों जुदि एसे नायदावोबाथाय जों माने बेखौ जों थाबैनो दोननो बायो माने। ओरैबायदि माने बेखौ जों नायबाथाय खनसे नायबा जोङो से घटा नै घन्टा माला थांखो जों थालखौनो मोनलायलाया आरो माने। बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आरो माने नायबा नायदावबाथाय। बिनो आरो दा।
गामिफ्रावनो दायो गिदिरफोरजों जेरै- बिमा बिफाफोरदोबो सावरायनो थाखाय सम जाना फैबाय आरोना आरो माब्ला मोनसे गावनि जिउ आव माबा मोनसे जाबाथाय माने न'खरनि मानसिखौ बुङालासे माने ससियेल मिडियाआवसो माने बि बिसिनो माने बेयावनो फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोनो बेबायदिबो गोबां जाथायफोर जानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरो जोबोद गाज्रि आरोना नङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां बियो जेनेब्ला ओ सासे मानसिया ससियेल मिडिया बाहायनानै बियो गावनि रुम सिङावनो थाबाय थासिगोन। न'नि बि न'नि मानसि ‌ फोरजों रायज्लायला बेवहाय जोंहा न'खरनि गेजेराव सोमोन्दोआ एसे खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आ आरो आङो गोबां मानसिफोरनि गेजेरावनो जेनेब्ला जयै जिरायब्लाबो जोङो जि माबा मोनसे गोनां खोथा रायलायनो बागै जोङो ओ रायजलायसिनो गावबा गाव सो जोङो ससियेल मिडियायावहाय थानायखौ नु मोन आरो। मानसिफोरा ओरैनो ज' जायो नाथाय जों जेबो गोनां खोथा रायलाया आरैनो ससियेल मिडियाआववहायो बेलेग माबाफोरजों रायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आ रो दा बेफोरो जोंहा ससियेल मिडियानि मोन से गाज्रि ओ साइद होननानै आं सानो आरो।
औ औ औ नोंथां जेरै- ना गोबां बि दनि जानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होनबा आरो बेखौ माने जोबोद गाज्रि आरोना जोङो मोजांखौ बाहायबा जों मोजां फिथाइखौ मोनगोन आरो गाज्रि बाहायबा जोङो जोबोद गाज्रि गावनि खहा जानायखौ जों नुगासिनो। आरो जागासिनो नङा होनबा आरो बेफोरबायदिखौ जोङो खमायनांगौ हानायनि। आरो नोंथां दिनै ओ समाबो जाबाय जों बे ससियेल मिडियानि आयदानि सोमोन्दै। दोनथ'नोसै आरो जुदि मालाबाफोर जुदि जोङो बेबायदि सुबिदा मोनो। अबा जों फोरमायलायनोसै नङा होनबा।
औ औ नंगौ नोंथां जागोन दे गोजोन्थों दे।